हेल' खुलुमबाय नोंथांनिसिम। ओ गिबियावनो मोनाबिलि समनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांसिम जासि हर ग्रोनाय जाबाय। अ नोंथां नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादों।
औ औ औ हागोन दे आं दायो माने फ्रि फ्रियैनो दंखायो नालाय।
औ औ बिदिब्ला जोङो गामियारि ओ गामियारिनि समाज एबा नेमखान्थिफोर गामिनि जि दानि गामियाव जोंहा समाज थायो नेमखान्थिफोर थायो बे आयदाखौ लानानै एसे सावरायलायनायनो नामा नों
औ औ।
ओ दा औ औ दा आङो गामियारि जि समाज आरो नेमखान्थिफोर बेनि सायावनो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होगकंनिसै
औ औ
दा हा आंबो उन्दैनिफ्राय गामियावनो जोनोम मोननानै दिनैसिम गामि ओनसोलावनो जिहेथु दंबोयो एबा गामिनि जि समाज नि समाजखान्थि समाजनि नेम खान्थि हिसाबैनो दिनै सोलिनानै आङो ओ दिनैसिम दङ बे हिसाबै आङो जोंनि गामिनि एबा जोंनि ओनसोलनि गामियाव माबायदि नेमखान्थिफोर थायो बेनि बागै जोङो गुवारै सावरायलायगोन नङा होमबा बेनि बागै आं नोंनो एसे गामि होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय मोनसे ओ गोरोबलायनाय मोनसे से जायगा जायनोखि जोङो मालाबाबो टाउन सहरजों रुजु जाया।
औ औ औ नंगौ।
जोंनि गामिनि ओ थांना थानायनि राहा जोंनि गामिनि लाइफ स्टाइल बा जोंनि गामिनि नेमखान्थिफोर जोंनि गामिनि मावनाय दांनाय जोंनि गामिनि गाननाय जोमनाय जोंनि गामिनि देलायनाय गासैबो माने टाउन सहरनि जों आलादा जायो जेरैहाय गामि होनना बुङोब्ला बियो मोनसे गामि बे गामियाव जोङो गामि ओनसोलाव जेरैहाय ओ खायसे माने गोरों मानसि बो थागोन जामबा मानसिबो थागोन खायसे सियानबो थागोन नङा होमबा? बेबायदि माने जोंनि गामि ओनसोलाव माने गासिबो सुबुंफोरानो ज' जानानै थायो।
औ।
ओरैहाय बाथ्रा खोथायाव बुङो ओ बारसे बिबारजों बिबार बारि जाया। नङा होमबा बिबार बारि जानोब्ला गासैबो रोखोमनि बिबार थायोब्लासो बिबार बारि मोनसे बिबार बारि जायो। थिग बेबायदिनो गासैबो माने रोखोमनि जेनेबा साननाय हनायफोरा गासैबो रोखोमनि सुबुंफोर थायोब्लासो मोनसे गामि जायो थिग बिदि आरो। दा गामि होनना बुङोब्ला जों गिबियाव बुंनांगोन मा बे गामिखौ दैदेननाय जोंहा माने मा थायो? सानै बिबानगिरिफोर थायो जेरैहाय आफादगिरि आरो नेहाथारि नङा होमबा नोंथां बिनि बादैबो जोंनि आफादगिरि आरो नेहाथारनिख्रुइबो देरसिन बैसोआव गोरासिन जाय बिथांमोना गामिखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलायबोनाय सोलिबोनाय गामियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोनाय बैबायदि सुबुंफोरखौ बैबायदि बिथांमोनखौ जोंओ सोद्रोमा बोसोनगिरि हिसाबै सायख'नाय जायो आरो गामिखौ सोला सालायो जोंहा बै बोसोनगिरिजों लोगोसे गामिनि आफादगिरि आरो नेहाथारि।
औ।
दा गामि होनना बुङोब्ला जों गामियाव गोबां रोखोमनि नेमखान्थिफोर जों खानानै दोनो। जाय नेमखान्थि या हयथ' सोहोर एबा नोगोरनि नेमखान्थिजों मालाबाबो रुजु जाया।
औ।
दिनै जोङो गामि होनना बुङोब्ला जों गामियाव फिसा फिला नांलायनाय खमलायनाय आ बोराबलायनाय बायदिसिना एदावलायनाय बायदिखौबो जों नोजोर होनानै माने मोनसे रायजोआव सावरायलायनानै जोङो संसारखौ जालाङो। जेरैहाय ओ जोंनि गामि होनना बुङोब्ला जेरैहाय जोङो गामिनिजों गामिनि एसे मालाबा नांज्लाय खमलाय जागोन। बोराबलायनाय जागोन राव होलायै जागोन बैफोरबायदिखौबो माने जोंनि गामिनि थाबो आरो
औ औ औ।
दिनै गामि होनना बुङोब्ला बियो मोनसे जोंनि गामिनि मोनसे ओ गोरोबलायनायनि मोनसे मा होनना बुंगोन बेखौ बाहागो एबा स्टेेज आरो। दिनै गामियाव जोङो मालाबा समाव नांज्लाय खमज्लायबाबो मालाबा समाव गामियाव जुदि जों पग्राम खुङोबाबो मा मायबा मोनसे जुदि सावरायलायनाय आफाद खुङोब्लाबो मायबा मोनसे जर'खा जुदि बेवहाय मिथिं दावथिं जायोब्लाबो जों गामिसेनि मानसियानो जयैनो लोगो मोनलायनानै जयैनो खामानि मावनांगोन जयैनो सावरालायनांगोन बेबायदिनो माने गामियाव मालाबाबो जोङो रावबो रावखौबो माने बेबायदियै मा खालामा जेनेबा ओ जोङो एगेेनस्टाव लाया जेनेबा जों बेखौ माने गाज्रि मोनथाबनानै थाबाय थानो हाया।
गामि होनना बुङोबा बे मोनसे गोरोबलायनाय दिनै नङा गाबोन नङा समफोर गोरोबलायगोन बे मोनसे गोरोबलायनायनि मोनसे जायगा जायखौ होनो जों गामि आरो बे गामियाव जोङो गोबां नेमखान्थिफोरानो दानानै लायो जेरैहाय नेमखान्थि जोङो मा होननानै बुङो जोंनि खायसे खायसे गामि ओनसोलफोराव जेरैहाय जोङो बेबायदिबो नेमखान्थि दानानै लायो जायनिखि बिसि फिसाय बुग्लाय सुग्लाय खालामनो मोना। बिसि फिसाय जुदि बुग्लाय सुग्लाय खालामो ब्ला माने रायजोआव नोंथाङा एसेबां माने ओ एसेबां रां नोंथाङा फाइन होनो नांगोन आरो जोंनि गामियाव बेबायदि जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जायनिखि जोंनि गामि ओनसोलनि थान बे थानाव नोंथाङा माने फुजा होनांगोन। बे राहाया मानि थाखाय होनना बुङोब्ला जों बेखौ मोनथिनो मोनो जाहाथे बेनि थाखाय जुदि बेबायदि राहा खालामना दोनोबा बिसि फिसाय बुदलायनो मोनि जुदि राहा खालामनानै होयोबा आरो बिसि फि साय जुदि बुदलायोबानो माने जोंनि रायजोआव फैसा होनो गोनां जायोब्ला बाथौखौ लु गोनां जायोब्ला होमबाथ' जोङो माने बेनि इसे जानगाराव थागोन नङा होमबा आ बेबायदि माने नांलाय नाय बुग्लायनाय एबा बोराबायनायखौ जों नागारनो थाखाय बेबायदि फिसा फिसा नेमखान्थिफोरखौ जों गामि ओनसोलाव माने ओ खालामनानै बा दानानै दोन्नाय जायो आरो जाय नेम खान्थिखौ सोलिनानै जोंनि गामि ओनसो लनि गासैबो माने सोलिनो गोनां जायो आरो बे नेम खान्थिनि जुदि सोरबाफोर जुदि बारगा जायोब्ला बे खौ माने गासै रायजोआनो माने बेखौ मा खालामनाय जायो बेखौ रायजबलायनानै बेखौ पानिसमेन्ट होनाय जायो। जाहाथे बिथाङा बेबायदि माने आरोबाव नेक्स्ट गामिनि बेरेखा खामानि मावा बेबायदिनो माने खायसे अगियानि आखुफोरनि मानसिफोरखौ बा खायसे गाज्रि लामा लालांनाय मानसिफोरखौ बेबायदि माने गामि ओनसोलाव नेमखान्थि दानानै माने बेखौ दबथाय नानै दोननायनि मोनसे राहा लामाखौ लानाय जोङो गामि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो नोंथां नंङा होमबा ओ दा बेबायदिनो आंङो जोंनि गामि ओनसोलनि बा जोंनि ओनसोलाव जि खिनि नेमखान्थिफोर एबा रायजो जानाय रायजो जानायाव संसार जानायाव जिखान्थि नेमखान्थिफोर थानायफोर बैफोर नेमखान्थिनि बागै आं नोंथांनि एसे फोरमायबाय आरो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन जे नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव माबायदि बेबायदि ओ माने रायजो जालाङो संसार जालाङोबा माबायदि नेमखान्थिफोर दङ बेनि बागै नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन आरो
औ औ जेरै ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव बो बिदिनो गोबां नेमखान्थि दङ' आरो ओ नेमखान्थि माने गामि ओनसोलावथ' जोंहा बे फोरबायदि थाखायो नालाय गामि ओनसोलाव ओनसोलनिफ्राय गोबां आलादासिन आरो बिदि रायजो जानाय बा समाज खुंनाय बेफोरबायदि बेनिफ्राय ओ गामि ओनसोलाव बिदिनो जोंहा माखासे नेमखान्थि बेफोर थायो जेरै ओ हमनानै ला सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे जायोब्ला बो जोंहा बिदि जमा जमा थांनानै हेफाजाब होलायलायनाय बेफोर बायदिबो आरो जोंनिया। बा सोरनिबा न'खराव ओ हाबा हुखायानो जाबाय बा सारादु बा मानसि थिनाय माबा मोनसेयानो जाबाय बेफोरबायाददिब्लाबो जोंना माने। ओ रायजोनि नेमखान्थिनि गेजेरजों। बा माने खामानि मावलायलायनाय ज' ज'यै बयबो। खौसेयै खामानि मावलायलायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरो बेजों लोगोसेनो ओ जोंहा माखासे नेमखान्थिफोर दंबावो जे जेरै गामि ओनसोलाव मा होनगोन बेखौ माबा मोनसे ओ सोरबा दाय मावोब्ला बा सोरबा ओ मावनो मोनै खामानिफोरखौ मावोब्ला बेफोरखौ माने ओ उद्रायनायानो होन बा माबा मोनसे हम'नानै ला सोरबा सासे सुबुङा बै सोरबा सासे सुबुंखौ रायखुमा लायोब्ला, बेफोरखौबो माने खौलोबोद होननाय मोनसे उम मा होनो बाद खान्थि दङना जोंनिया। बैफोर खान्थिनि गेजेरजों औ माने जुरिमाना फोनांनाय मानाय बेफोरबायदि नेमखान्थि फोरबो दं आरो गामि ओनसोलाव। ओ माने बेफोरो ने ओ साजा बिदिथ' नङा नाथाय माने जेनेबा नेक्स टाइमे माने दा खालामबावथों माने गोरोबलायनानै थानांगौ बयबो औ बेबायदि
मेन्टेलि टरचार मेन्टेलि टरचार एसे होनाय जायो।
औ औ नंगौ आरो माने जेनेबा बिदि दा खालामबावथों बिदि गोरोन्थि दा खालाम खामथों बेखौ साननानैसो माने बेखौ होनाय जायो आरो दा बेबायदिनो ओ जोंहा गोबां दंबावो माखासे बिदिनो नेम खान्थिफोर दङ आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ गोरोबलायनाय बा अनलायनानै थानाय बेफोरबो गामियाव गोबां दङ जोंहा। हमना ला ओ सोरनिबा न' खराव माबा मोनसे हाबा हुखाखौथ' जेनेबा हाबा हुखा जायोब्ला न' खर नों न'खरसेयाल'थ' हाबा हुखायाव खामानि मावनो हायाना। बेयाव गामिनि बयबो ज' ज' फैनानै माने मावफैलायनाय बा मैगं हानाय नायनिफ्राय लानानै गास सिबो खामानि बेफोरखौ माने मावफैयो आरो बेजों लोगोसे ओ ओ बर'फोरनिया माने माखासे बिदि ओ गायनाय फु फुनायानो जा बा जिखुनु माबा मोनसेहाय हाबाफारि बेफोरावहाय माने ज' ज' ओंखार लायनाय बेफोरो माने गोबां मोजां मोनो आरो। जेनेबा गोरोब लायनानै थानाय। औ ओमफाय दा माने टाउन ओनसोलाव बेफोरबायदिखो जोङो नुनो मोना। दा गामि ओनसोलाव बैफोर बि थिंनिफ्राय नायोब्ला माने गामि ओनसोलखौ गोबां गोरोबनाय माने गोरोबलायनानै थानाय नो अनलायनानै थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बा टाउन ओनसोलफोरावथ' जोङो सासेया न' खाथिनिबाबो गुबुन सासेया गुबुन सासेजों सिनायलाया। माथो बिदि होलायलायनाय औ बांद्राय माथो होलायलायनाय बा गाबज्रिलायनाय बिदि गैया। नाथाय जोंनियाथ' गामि ओनसोलाव बि न'सुंसे नि मानसिजों ओरैबायदि थांलाय फैलाय माने न'खर गंसेनि बायदि। मालाबा समावथ' सोरहाबा माबा मानसि गोथाव ओंख्रि संदोंबा जानो लुबैब्ला ओ बिहरलायनाय हरलायनाय बेफोरबायदिबो गोबां जायो आरो जोंनिया। आरो ओ फिथाइ सामथाइ जानाय बायदिसिना दाथ' नै ओ दा बायदि बोथोरावथ' खान्थाल, थाइजौ बेफोरबायदि मोनो नालाय। बिदिखौथ' माने आइजोफ्रा जमा जमा थालायलायनानै ओ खाजि जालाय लायनाय बा सोरनिबा न'खराव जमा दंफां साहाफोराव जिरायनाय, बिदिनो माखासे ओ जोङो नुनो मोनो आरो गोरोबलायनानै थानाय। आरो जि दानाय बायदिसिनानि बिथिङाव नायोब्लाबो जोंहा आगोलनि समावथ' बिदि जोंहा जिफ फोरखौ लामाफ्रा गोलाव बिदि सोङोमोनना। बे समावबो माने हारसिं मानसि हाख'वा, बेयावहाय गामिनि सोरबा जायनो नुलाङो नुफैयो बेनो माने एसे एनै माव नानै हेफाजाब होनाय बेफोरखौ जोङो नुनो ओ सहाय खालामलायनाय बिदिखौ नुयोमोन आरो आरो बिदिनो गोबां दंबावो जोंना जेरै ओ न'फोर न'फोर थोरि लाबनाय होनोमोनना गोदो। नि समावथ' थोरि लाबनायफोरावबो औ औ बेफोरखौबोथ' माने हारसिं मानसिया थिखोनो हायाना थोरिखौ जेनेबा खानानैसो थिखोखायो नालाय। बिदियावबो ज' ज' औ। ज' ज' फैनानै सावरि बादालि बिदि जाफैलायनाय बिदि नेमफोरा दंमोन आरो जोंनिया माने रां रुफाजों गामि ओनसोल इसेबां मानि माबा नङा मा होनो बेखौ जेनेबा गासिबो खामानिखौनो रांजोंल' मावगोन। बिदि नङा आरो जेनेबा मालाबा नों सानावबा मालाबा जोंनाव बिदि माव खालायनांगौ नालाय फाला बदलसो होननानै साननानै गासिबो खामानिखौनो माने मावहैलायनाय बिदि दं आरो। दा ओ बेफोरखौ नुयोब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो। दा टाउन सोहराव थायोब्ला थ' बेफोरबायदि टाउन सोहोरावथ' माने मा होनो बेखौ सोरनिबा न'खराव खैफोद जादोंब्लाब रावबो रावखौबो नायनो थाङा बेफोरबायदि टायपनि माने ओ बेफोरखौ नायोब्ला जोङो माने सुखुनाय मोना आरो दाथ' जों गामि ओनसोलावनो देरनाय नालाय बेनिखायनो गामि ओनसोलनि माखासे गासैबो बाथ्रा नेमखान्थिनिफ्राय लानानै गासै गासिबो बाथ्राफोरखौ जोङो मिथियो नालाय दा जों गामि ओनसोलखौनो साबसिन मोनो आरो आरो जोंहा। औ गामि ओनसोलाव बिदि बांद्राय गारि मथर बेफोरबायदि खारनायाबो खम नालाय। ओमफ्राय थानो थाखायबो मोजां माने निजोम बेफोरबायदि जायो आरो
औ औ औ।
औ औ
आ जिखिनि बुंबाय थारैनो गासिबो सैथो आरो गामि ओनसोलनि जिखिनि नोंथाङा नेमखान्थिफोरखौ फोरमायबाय बे गाससिबो सैथो आङो जोबोर मोजां मोनदों नोंथांजों सावरायनानै